हेलौ
अ हेलौ।
नोंथाङा खोनादोंना?
अ खोनादोंदे नोंथां
ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन दे नोंथां।
अ दा नोंथाङा मा खालामदो?
दं नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ ओ आंङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों
औ औ औ
बे आयदायानो जाहैबाय ओ बिदिनो ओ खोथिया बोनाय एबा माइ हानाय इदि इनि आरोना
औ औ
जि हायो बेखौनो फोरमायना हो ओमफ्राय आंबो जेखिनि हायो बेखौ फोरमायना होगोन।
औ नोंथां औ औ
ओ
दे होमबा नोंथां जागायदो औ
औ जाहोनसै ओं ओ जोंङो खोथिया खौ माबोरै फोननाय जायो होनो थाङोब्ला
औ औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? औ आं नोंथां दासो खोनाबाय नोंथां दे बुंदों नोंथां।
आं होनदोंमोन जोंङो खोथियाखौ बोरै फैनाय जायो होननो थाङोब्ला जोंङो खोथियाव हा खिनियाव जोंनो बेसे माइ नांगौ बेखौ जोङो सुना लाग्रोबाय सुना लानानै जोङो बिदिनो बेसेखिनि
औ औ नोंथां औ नोंथां खोनादोंदा नोंथां
औ खोनादों
दे बुंथां नोंथां